मा खबर?
मोजां नों लिरखांबाय मैया हम वार्क हरनाया?
ओइ लिरदोंमोनलै माखासे दबावो लिरनांगौ
अ बुरजाथार हरदोंलै बाला मासटारफोरानो।
दुइ नाम्बारना गोराथार ना?
औ।
नो हादों ना हायाखै?
गोलाव गोलावथार ना फाइभ नाम्बारसोल लिरनो हाबाय।
आं हायाखैलै लिरनोनो।
उम माबायावसो सुक्रबारावसो हैखानांगौ दा?
सुख्रबारावसो हैगोनथ आरो रोङाखै आं खालामनोनो।
दंबावोसो ओमबालाय साननै
एन्सारखौनो मोनाखै।
औ आंबो नत्सनिफ्रायसो लिरला बायदोंलै।
उम
मबाइलाव बोबाबो मोनोलै मबाइलाव बोबाबो मोनो।
मबाइलावबो
एबार बबाव थांगोनथाय जोंना स्कुला ट्रिपा?
हा?
बबाव थांगोनथाय थ्रिपा स्कुलना।
गुवाहाटिफोराव थांनो होनदों माथो
गुवाहाटिफोराव खाथि
बेसेबांसो खांनो होन्दों फैसाखौलाय?
फास्स' फास्स' होनदों माथो सासेयाव
खमथार माथो होनोमबालाय
उम
बासजोंसो थांगोनना ट्रेनजों?
बासजों थांबाथ' बुरजा जागोन' जिखुनु सावरायफिनगोन होनदों आरो।
अ परिखायाबो जाबावसिगोनसो खोमालै।
उम ट्राइब ट्राइब ट्रेप ना मा होनो बे थांखांबाथाय एक्जाम जासिगोनथ' आरो।
एबारथ' हाफ यारलि जासिगोन
फरायजोबखाबायानो खोमा नोंथ'?
गैया फरायाखै
गैया आंहाथ' नायबावाखैनो।
नट फोरानो गैया माथो माखौ नायनानै लिर
गैयालै आंथ' मेथ्स इंलिसजों फेल जाखागोन।
न'थसखोन बायाखै दाबो
मगल मोनोलै नटसालाय फैसासो गार नाय जायो ओरैनो बायबा
साबजेक्ट मोनसै नामानिनो दंनाव ससियेल साइन्सनि
साजेसनानो जाखायो माथो
हा
एखेसो गस्सेया गांसेयावनो आरायस' थिनस' गाहाम लाखानाय खेला आंना
एदाम दाम
मेसिना बेसेबां
मया
मेटसना नटसनि दामा बेसेबां?
टिनस'
आनचा
औ
औ
नों नथसा साइसआव फैदों।
आं नटसो बायगौमोनलै बायथ'वाखै
अ दाम लायोलै सागेसन लाबा एसे खम लायो। खम गोग्लैयो आरो माने न'आवसोबा एसे गांसे गांसेखाय दाम बारालाय
मोनसे मोनसेल' बायबाथाय बिराद दाम लायो आरो ना
औ एसे दाम बारा गोरलैसिनो
सागेसा साबसिन दा नर्थ्सआ साबसिन
मिथियालै एखेसो जायो खोमालै एखेसो बायदि मोनदां
ए
ओमफ्राय ना माने बे सागेसना एसे गिदिर नालाय थाब जिनो नागिरो आरो नसया माने जिरनो नागिरो आरो गांसे गांसे लानो हायो थांगोन गाबोन स्कुलाव
थांलाबायनोसै
औ मैयानो फैयाखै नोंलाय हो मैयानो फैयाखै
मै आगस्ट लावबायसो दंमोनलां
ए अमिता मानो फैयाखै स्कुल होनो मैया मास्टारफोरा
कस्लास द नागोननाय सिगबा
बेेरलागोनसै बिहांसै होनदों माथो मास्टारफ्रा
मिथिया सार होनबाय आं मोनना
खै थारिखआव जागोन होनदोंमोनलाय एगजामा मावबाय आंहासो
एक्जामा बिस तारिखनिफ्राय जागोन होन्दों माथो।
बिस्तारखौ मोन नामा?
मिथिया उनावसो फावसाय हैैना बायोथाय?
ट्राइबआव थांनोबानो जाबैाय जोंहा गुवाहाटियाव
औ थांगोन आंबो बेरायनांगलै बिदि स्कुलनि थांखानायावनो
बेरायनोबो मोनथेराखैना स्कुलनि टमजों एबार फार्स्ट टाइम
उम सरबा सरबा थांङा खोमालै रहितमोनना थाङा खोमा रहिदिमोना
बासजों थांबा हामगौलै ना हेबभिनो
औ मानसिफोरा गोबा लाजोबबायलै बास थांबा सोरबा सोरबा बास गाखोनो हाथारा ना
आं आंबो बारा गोजानाव हानो नागिरा
खर' गिदिं जोबो मानसिफ्रा सोरबा सोरबा
उम
मुलिफोर दानफाखानांगौ ओंखायनो मुलिफोर लांफाखानांगौ
ओ सिगां थांदोंमोन आंबा खर' गिदिं जालासोमोन बास जों थादोंमोन
मुलिफोर लांफानांगौ बिदिनो नारें खमलाफोर लांनांगौ
ट्रेनाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय ससे बासजों बेरायनायाव बेरायला खर गिदिंजोबबाय
आंलाय जेबो जाया जानायालाय गाखोनो हायोलै
सोरबा दुरबल दुरबल थाखार ना मानसिफ्रानो
औ सोरबा सोरबा भिउस जालायबावबायसो
गाखोनाया बासावनो
औ गाबोन थांगोन दा स्कुलाव
थांगोन ओ
खैथासोआव फैनो नोंलाय?
सारे आतथासोआव थांसै
ओ
गाबोनथ' सुनिबारसोलै
औ थाब गावखागोन
बारथथायानो गयोना सुनिबारआवहाय
हो
सुनिबार बाराया बारथथायावनो गयो नामा
औ थाब गयो बारा गोबाव लायाना मोनथाम मालाबा मोननैल' लायो
ओ
गस्ला पेन्टस गस्ला लंपेन्ट सुनांगौ ना
हा
गस्लाफोर
सुबाय आंहा
मैया मेटसनि हमभुक हरदोंमोन
मैया
उम थ्रि पयेन उवाननिखौ
ए
नोंनो दा हरना दोनगोन आं वाटसाबाव
हरदो दा नायनानै हैलाबाय गाबोन
औ बानायना लाबोआ फंबा फंबा मोनगोन होनखादों
बानायगोन दा
हो
बानायना हैनिसै गाबोन हागोनना हाया नायनिसै दा हरावहाय लिददो
औ हातसिं हातसिं बानायना लाबो ओंखादों खेला
गाबोन फुटबल गेलेनो थानांगौ दै
अबाव
माइनावफुराव
ए जायो
सुनिबारखा नालाय ओमफायना गाबोन माने फैसानि नांगोन दसथाखा दसथाखानि
ए अबे अबेनिनो
ओ मानसिफोराथ' मिनथिया ओइ स्कुलनियानो जागोन खोमा ओमफायना सोरबा सोरबा दंदेरो खोमा औ बिदिबो जानो हागौ खोमा मिनथिया गाबोनसो माने देवबाराव नांङो आरो गाबोन लेंहरदों होमबाबो फ्रि इस खामनो
गाबोन सावरायगोन नामा
औ बिदिनो प्रेक्टिस खालामगोन आरो
सोलोंगोन
फैसा खांङो खोमा सासेयाव पनसासथाखा पनसास थाखा खांङो खोमा
ए जायो
नोंगौ जइन्ट पिस आरो हाबनायनि फैसा माथो दालाय
नै थाबायलाबायदों लामा लामा दसे एरैनो बार जादों
ओइ नोंसोरनि खाथिनि अलंबारा थाङासै स्कुलावनो थांथारला।
ओइ थाङाथ' आरो इयो।
मा खालामबाय थायो बिलाय न‌आवलाय?
जानो मिथिया मानसिखौ नुवा माथो।
बेरायलाबायसो थायो नामा बिलाय?
बेरायो खोमा दां मानसिखौनो नुथाराखै दा सान्दि न'आवनो।
अ मास्टारफोरजों बुजानोसैै लै बे स्कुल' थांबा।
फरायला खोमा। थाखा फैसाफोरनि थाखा फैसाफोरनिबो प्रब्लेमथारना आरो।
अ पसिस' गाहामबा फरिखा फिसाबो पस्स' थिन हाजार गाहाम। उम दे होमबा
ओं ओं गाबोन थांगोन दे।